हेल'
औ ओ दायो नोंथाङा फ्रि न'
औ फ्रि
औ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन आं
औ
नोंथाङा फ्रिबा माने नोंथाङा फ्रिबा नोंथांनि दसेसम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो
औ सावरायनो हागोन
हेल' औ औ होमबा जोङो माबा मा होनो आबाद मावनायनि सायाव मख'ग्रोनोसै सावरायनोसै जाय जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' सुबुंफोरा आबाद मावनायनि सायाव औ ओ नोंथां औ नोंथांनो आं गिबियाव आंनो एसे फोरमायलांग्रोनोसै आबादनि सायाव बोरै आबादखौ जोंनि बर' समाजाव बोरै माव माने मावनाय जायो बा इदिनो खालामनाय जायो आबादफोरखौ मा इदिनो गोबां रोखोमनि आबाद थायो नालाय बेखौबो आं नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै ओ गिबियाव औ गिबियावनो बुङोबा जोंहा बिदिनो गोबां आबादखौ नुनो मोननाय जायो जाय जोंनि बर' समाव माने बर' सुबुंफोरा मावो होननानै बुंनो हागोन आरोना जों जेरै जोंङा जेरै जोंङा इदिनो दैज्लां मेसें बिदि बोथोर बोथोर लायै बोथोर माने आबाद खौ जों मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ
बिदिनो बुङोबाथ' जों मेसेङाव इदिनो गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै बिदिनो जोंहा लाइ लाफाफोरखौबो मेसेङावनो मावो नङा होमबा इदिनो ओ औ गदिनो बुङोबा बानलुआबो जोंनि आबाद होननांसिगोन बानलु इदिनो कपि बिदिनो बायदि बायदि रो खोमनि आबादखौ जों माने दैज्लाङाव मावो आरो बेनि अनगायै जोंहा ओरै दुब्लिथिं बुङोबाथ' ओरैनोथ' बेफोर मैगंखौ जों न' खाथि खालायावनो गायनायखौ बांसि न नुनो मोननाय जायो दा जि जा खौ बुंलांदों आरो बेनि अनायैबो जोंहा एरै माने मेसेङाव ओरैबादि बे सर आबाद आरो दालि आबाद बिदिनो सिबिं आबाद बिदिखौ जों माने मेसें बोथोराव मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नङा ओमबा नोंथां औ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा बेनि अनगायैबो आरो जोंहा मेन दै दैलाङाव होनना बुङोबाथ' दै ज्लाङावबो बिदिनो गोबां आबादखौ जों बुंनो हायो जेरैहाय जोंहा ओ मा होनो बेखौ माइ आबाद आरो इदिनो बुङोबाथ' दैज्लाङावबो जोंहा मैगं थाइगं जानाय आबादखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो। जेरै जोंहा दैलांफोराव हले लेस्रा मैगं भिन्दि मैगं इदिनो आरो ओ मा मै मा मा मैगं दंमोनथाय दैलाङावबो गोबां माने मै गं जों दं होननानै मिथिनो मोननाय जायो औ माने मैगं मैगंफोर माने दैलाङावबो जों मावनानै मोनो आरोना बिदिनो आं एसे एसे इदिनो इदिनो बेसर आबाद बा इदिनो ओ जोंनि माइ आबादफोरनि बागै आं नोंथांनो एसे खोन्थानोसै जों जाय जोंनि बर' समाजाव माने बेफोर गैयाबानो सोलिया होनना बुंनो हायो जायखौ जों माइ आबाद होनना बुंगोन बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आं माइ आबाद होनोबाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माने आबै आबौ बा आजै आजौ मोननि नो जों माने बे माइ आबादजोंनो सोनारनानै फैबोनाय होननानै जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरखौथ' मि थिनो मोननाय जायो आरो जायखौ दासिमबो जों मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। माने बे माइ आबाद गैयाबानो माने सुबुंनि जिउआव माने जिउ गैया होननानै बुंनो हागोन आरो जों गिबियावनो माने जों गिबियावनो माने माइ आबादखौ बुंनो बुंनो थाङोबा जों गिबियाव माने हालेवगोरा लानांगौ नङा होमबा हालौवनानै बिदिनो आलि औ जायखौ जों खोथिया गायनो थाखाय माने हाले एवग्रोनांगौ आरो ना बेनि उनाव जों माने आजि आलिफोर दाननांगौ जानानै फैयो ओ जों ओरैनो थ' गोदोहाय बिदिनो नांगोलफोरजों मोसौजों नांगोलजों माने एवनायखौ नुनो मोननाय मोन आरोहाय गोदोहाय दा दायोथ' बिदि नुला दायो माने मा होनो इखौ दायो जोङो टेक औ ट्रेक्टर औ
नुनो मोनो बांसिन
औ बे ट्रेक्टर दा गोदान मुगा जौगाब होनाय जों ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरो ट्रेक्टराबबो बिदिनो जों फिसा ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर द बिदिनो जों ओ गिबियावथ' जों इदिनो फार्स्ट थावजों माने फिसा गिदिर ट्रेक्टरजों एवनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाउनाव जाहोना जादों जों माने गिदिर ट्रेक्टरजों माने बांसिन मोजां एवनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जायखौ माने गोद थौसिम जों एवो आरो माने हाफोरखौ मोजाङै गुरै खालामजोबनानै गालाङो। ओरैनोथ' जों खोथि फिसा गायनोसै समाव जों माने ट्रेक्टर फिसाफोरजों बांसिन एवनायखौ नुनो मोनो आरो दाथ' बिदि ट्रेक्टर फिसाजोंबो नुला ट्रेक्टर गिदेरफोरजोंनो दा खोथिया गायजासिमाव एवनाय खो जों नुनो मोनसै आरो टेकटर औ ट्रेक्ट'रखौ जों ओरैनोथ' खनथाम खनथाम एवो नामाथाय खोथिया गायजासिमाव खनथामबा खनब्रै एवनाय
खैखोमब्रै संनाया नुनो मोनो।
अ इदिनो खायफानि हाया जाहैबाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायो नालाय। खायफाया बिदिनो बोरि हायाव गायो खायफाया बिदिनो हायाव गायो बिदिनो बोरि हाफोराव एसे रानस्राव जायो नालाय हाफोरथाय बेफोराव माने अखा मोना मोननैनि जाहोनाव माने खनथाम खनब्रै बारा एवनायखौ जों नुनो मोनो आरो खनब्रै खनबाखौ ओ बिनि उनावथ' जोङो खोथियाखौ बिदिनो मोजां माने जाखौ जों मै होनोमोन नामाथाय जायखौ जों बोयो स्लिम खालामनो थाखाय
औ हालेवखांनायनि उनावहाय मै होनानै गायनांगौ जायो जाहाथथाय आबादा साबसिन जायो।
औ बेखौ जों माने मै होनानै गायनांगौ जानानै फैयो आरो खोथियाखौ गायनांगौ होनना बुङोबाथ' जों खोथियाखौ गिबियाव जों गायनो गानायनि सानथामसो साननैबा सानथामसो सिगां जों माने बस्थायाव लानानै फुख्रि बा बिदिनो दैमा ओ बा सोरबा खायफाया बिदिनो खोथिया खाथिफोरावनो इदिनो फुख्रि दैमाथ' थानायखौथ' नुनो मोनखायो। बेफोराव सोमनानै लानाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो माने जाहोना जाहैबाय जों रज' होग्रायनायखौ नुनो मोनो नालाय ख खोथियाफोरखौ जों रज' होग्रोनांगौ नालाय एसे एनै बेनि थाखाय माने जोङो दैफोराव बा फुख्रिफोराव जों सोमना दोनो आरो बिनि उनावथ' जोंहा सानसे उनाव बा साननै उनाव बोखांनानै बेखौ जों माने सानदुं एसे सानदुं नांनाय जायगायाव जिफोर लाम बनानै माने जों इखौ माने बस्थानिफ्राय बख'नायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बिदिनो बर' समाजाव सोलिबोबाय थाखानाय माने बिदिनो थालिर बिलाइ बा बिदिनो थास' बिलाइफोरजोंसो खोमना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहाथ' ओरैनो माने थब रज'यो होननानै जों मिथियो आरो बेफोरखौ खोबना होयोबा बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय सानसेबा बिदिनो ओ साननैनि उनाव जों बे जा माने जों ओ बना दोननायाव गायना दोननाय माबाया माने दोननाया जों रज'बा थाय माने गाजा खेलिेबाथाय जों बेखौ माने दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो गायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो गायनानै माने औ गायो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो औ नोंथाङ नोंथाङाबो एसे फोरमायना हो दे।
खुबैयनाय खुबैयैया दा बिनि उनाव आरो खुबैखांनानै आरो माबाजासे नेनांगौ जायो खोथिया जोजासे नेनांगौ जायो।
औ
खोथियाखौहाय जेला जौवो होनबा सोरबा सोरबा बिदिनो खासियाबो गायनानै लायो आरो सोरबा दाइरेक्ट खोथियायैनो गायोबो गुबुन गुबुन जायगायाव आरो बेलेग बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गायनायखौ नुनो मोनो दा बोथोर सालायनायजों लोगोसे गोदोनि बायदि खासियाफोरखौबो गायनायखौबो खम नुनो थांबाय आरो दााना दा ए खो थियाल' खोथियायैनो खनसेनो गायनायखौबो नुनो मोनबाय।
औ
मानो होनबा बोथोर सोलायनानै दा अखाफोराबो गोदोनि बायदि बिदि मोनलाना दैफोराबो खम जालांबाय दा दै अभाबनि थाखाय ओंखायनो बिदिनो गायनांगौ जायो। बोथोरजों लोगोसे सोलायलांबाय।
औ-औ ओ नोंथाङा एसे बुंबावगोन नामा? हेल'
खोनाया?
औ बुंबावनोबा दे बुंलां दे?
खोनादों?
औ बुंलांदे
औ थारमाने आं गोदोनि समावहाय नों बोथोरा ओ दानि बायदि नङामोन ना गायनो फुनो मोजांमोन दा दैनि अभाबनि थाखायनो गायनाय फुनायफ्राबो एसे सोलायलांबाय आरो माइ फोरफोराबो दाना आगोलनि बायदि माइफोरखौ मोननो थांला नङा होमबा?
औ-औ
माइफोराबो दान आगोलनि बायदि माइ माबाखौहाय खोथियाफोरखौ गैला पेकेटनि माइ गायनाय नुनो मोनो बांसिन आथिखालाव'
औ
जोंनि
औ माने जोङो इदिनो आबाद आबादखौथ' बिदिनो दायो जों दा नों जेरै बुंदों खासि होननायखौ जों दायो गामि ओनसोलफोराव दायो एसे एसे फैहांनायखौ नुनो मोननाय जाबाय उननि समाव थ' दा समावबो म सुबुंनि समाव माने बि बिदिनो गोबां माने खम जाना फैनाय होननानै बुंनो हायो जों माने थोस्लाबा दा सुबुंनि जिउआव माने जौगाबोनाय बिदिनो हादोर होनांसिगोन बेनि थाखाय जों माने दा खासिया गायनाय ना मा होनो बेफोरखौ गोबां बिदिनो बाहायजेनफैनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो। गामि गामिहाय जोङो ओरैनोथ' माइ गायनो गोनां जायोबा जोंहा इदिनो माने खोथिया फुनानै गायनो गोनां जायोब्ला दा ओरै गिबियाव गोबां फैसा नांगौ जायो रांखान्थि गोनां जायो माने बिदिनो जोंहा खोथिया फुनायफोराव गोबां फैसा होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव जोंहा बिदिनो आइजो माहारिफोरखौ गायनो थाखाय हाजो औ बिदिनो आइजो माहारिफोरखौ गायनो थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां रांनि गोनांथि जायो जेराव जों माने बिदिनो ओ जिरा लानानै माने गायहोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने बिनि जाहोनावनो जोंहा माने बिदिनो रांखान्थि गोबां नांगौ जानानै फैयो आरो बेनि अनगायैबो जों खोथिया माने माय गायनायनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो गोबां रासायनारि हासारफोरखौबो दा जोंनि आबाद फोराव होनायखौ जों नुनो मोनसै जेराव माने जोंनि आबादा माने एसे जौहांबाथाय जों हासार बिदिनो रासायनारि हासारफोरखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने बे बिफांफोरा माने मोजां जालांनायफोरनि थाखाय जोङो माने बिदिनो रासायनारि हासारफोरजों होनायखौ नुनो मोनसै आरो खायफा खायफानि सुबुंफोरनि न' फोरदिनो जायसयानो र हासार होनायखौ जों नुनो मोनो बिनि गेजेरजों आरो बिदिनो हाग्राफोरखौ माने जोंहा माइ मोजां जानायनि थाखाय हाग्राफोरखौ फुनांगौ जाना फैयो जेराव जोंहा यिनो गोबां ओ हालौखांनाबो हाग्रा रज'नायखौ नुनो मोननाय जायो जाय हाग्राफोरनि जायगा हाग्राफोरा माने खासि हाग्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि हाग्राखौ जों रज'नाय नुनो मोननाय जायो आरो बिनि थाखायनो जों माने ओ हाग्राफोरखौबो फुनांगौ जाना फैयो आरो बेनि अनगायै बुंबावोबाथ' जोंहा बिदिनो माइ हाखांनायनि उन अमाय बिदिनो जौखांनायनि उनाव बिबार खिलिनाय समाव एम्फौ नाङैफोरनिबो मुलि होन जों नुनो मोनो औ बेनि उनावहाय मा होनो हानांगौ जाना फैयो बेनि उनाव खांनायनि उनाव जों ट्रेक्टरफोरजों बिदिनो गोदोहायथ' जों मोसौजों मारा होयोमोन दायो जों ट्रेक्टर होगमोन औ ट्रेक्टरफोरजों होनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां जोंना समावबो जाबाय माने जों सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो माने दोनथ'नो हासिगोन आरो नोंथाङा ओं नोंथां
दे
औ दोनथ'नोसै दे
औ दे!